हेल औ। औ।
नोंथांजों आंङो मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथांङा ओ रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ औ ओ जोंङो मोनसे ओ आयदानि सोमोन्दै बैसागु ना बैसागु आयदानि सोमोन्दै जों एसे
औ।
बिदिब्ला नोंथां।
औ।
जोंङो बैसागु होनना बुंङोब्लाथ' जोंङो बैसागुखौ गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा-सिख्ला गथ'-गथाय बयबोंजायो नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बिदिब्ला बे बैसागुनि सोमोन्दै जोंङो नोंथांङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा जों बैसागुखौ माबोरै रं-रंजायोबा। माबोरै फालियोबा जोंङो बैसागुखौ खौ माबोरैहाय बिदाय होयो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायना होदो बिदिब्ला नोंथां।
औ हागोन नोंथां ओ जोंना बैसागु होनोब्लाथ' जों बैसागुखौ मोननै बाहागोआव रानो नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
बेफोरनो बे जेरै मोसौ बैसागु बेनि उनावहाय मानसि बैसागु गिबियावनो जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो ओ मोसौ बैसागुआवहाय जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो मो औ बे मोसौ बैसागुखौहाय जोङो सैथ दाननि लास्टावहाय खुंनाय जायो
औ
औ बे मोसौ मोसौ बैसागुआव जों मोसौखौ थुखैयो नालाय बेयाव जोंहा गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद नांगौ जायो जेरै फान्थाव दिग्लिलिथि ओ थाराय हालदै बेफोरबायदि गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो नालाय जोङो बेखौ जोङो मोसौ बैसागुनि सानसे सिगाङावनोहाय नागिरनानै दोनग्रोयो बा ओ फोरनिफ्राय लानानै दोनफैग्रोनाय जायो आरो बिनिफ्राय जों जोङो ओ बिनि अखानायै मोसौ बैसागु खालि जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां हाय साखोन सिखोन जानानै बे मुवा बेसादफोरखौ जोङो हानाय जायो आरो हानानै जोङो बिब्दिनो जोङो खिरखा बा खादा बेफोरावहाय दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय जोङो बेफोर हानानै लानाय मुवा बेसादफोरखौ‌ ओ ओ औवानिफ्राय
औ
औवानिफ्राय जोङो थेओल ना मा होनोमोनथाय
औ थेओल
औ औ आरंजिरनानैहाय जोङो ओ माला सुनाय जायो आरो बिब्दिनो जोङो हानानै लानाय मुवा बेसादफोरखौ मोनसे मोनसेयै ओ माला सुनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो बिनि उनाव बेखौ माला सुखांनानैहाय मोसौनो दे जोङो फुथा फोनो बे फुथाखौ फोननो थाखाय जोङो ओ हांगार हल'नाय जायो आरो थौ बा सारायनि खिथुनि हांगारा बे खौहाय जोङो हुल'नाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ हुल'नानै गय गयनि दुनाय खङावहाय दोननाय जायो आरो
औ
औ बिनिफ्राय जोङो बेयाव ओ थाव गुबै लगायनानै थाव गुबै लगायनानै जोङो औवानि बिब्दिनो गन थुख्रा मोनथाम दानस'ना लानानै फिसा फिसा गन बेजों जोङो जमा बेखौ मोजाङै जमा खानानै बेनिफ्राय जोङो बेजों मोसौनो फुथा फोननाय जायो आरो
अ
औ बिनिफ्राय जोङो फुथा फोनखांनानैहाय मोसौखौ थुखैनो लानानै थांनाय जायो आरो मोसौखौ थुखैनो लां मोसौखौ जोङो जोंनि बे ओ ओनसोलनिनो फुख्रि बा दैसा दैमा बेफोरावनो थुखैनाय जायो आरो बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ थुखैना थुखैनो लाना थांनानै थुखैहैनाय जायो बेनिफ्राय थुखैनाय समावहाय ओ जोंहाथ' मोनसे सल' दोङो नङा होमबा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिनाय थानाय जेरै ओ औ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर नोंसोर हानजा हानजा होननाया बे सल'आ बे बेखौ खनानै थुखैनाय जायो आरो जोंनि बे ओनसोलावहाय औ बेनिफ्राय मोसौखौ फोथाराव होनानै लांनानै ओ जोङो मोसौखौ हेंगारनानै हैनाय जायो आरो बिब्दिनो हेंगारनानै ओ होना लांनाय समावहाय जोङो मोसौ बैसागु खालि मोसौखौ जोंहाय गनजों बुनाय जाया दिग्लि लथि बिलाइ बा थारायनि थानाय बेफोरजों बुनाय जायो आरो औ बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ होनानै हेंगारनानै दोनहैनाय जायो आरो फोथाराव ओ बिब्दिनो मोसौनो दि जों जा फुथा फोनो बे फुथाखौ लायनो गोदो गोदायनि
मानसिफोरा बुंनानै थांनायनो ओ गोदोहाय थ' हाग्रा हाग्रा बंग्रामोन नालाय बिनिखायनो ओ बै सान खालिथ' मोसौखौ जोङो सानसे हेंगारनानै दोनो नाल लाय बेयाव जोङो जाहाथे मोसा मुफुर फोर मोसौखौ अरफैनो हाया गिनानै खारो बेनि थाखायनोलायनो मोसौ फोथाखौ फुनना होनाय जायोनो आरो बे फोथा फुननाया औ बिनिफ्रायहाय जोङो मोसौखौ थुखैनानै फैनानै ओ न'आव बे मुवा बेसाद लाना थां हानानै लाना थांनाय खौहाय न'आव लाना फैनानै न'नि उसुं ओ बुखुमावहाय सारनाय जायो आरो गलिनि उखुम न'नि उखुम बेफोरावहाय सारनाय जायो बेनि ओमफ्राय जोङो बे माला सुना लानायखौबो गलियावबो थेबनानै दोनो बिनिफ्रायहाय न'मा न'आवबोोथेबनानै दोनो आरो
औ नंगौ
बिनि उनावहाय जोंहा बैसाग बैसागुनि से खालाराव जाहैबाय मानसि बसागु बैसागुनि से खालारनिफ्राय मानसि बैसागु जाहैबाय मानसि बैसागुआवहाय जोङो बैसागुनि से खालारावहाय ओ फुङावनोहाय खारनानै दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै बिनिफ्राय न'नि मन्दिरफोराव हाय साथि लगायनानै बा इसोरखौ आर'ज गाबनानै बिनि उनावहाय आरज गाबखांनानै न'खरनि गोद गोदेर सुबुंफोरखौबो खुलुमो उन्दैफोरखौबो जोङो बो बोर सास्रियो आरो बिनि उनाव जोङो ओ गामिनि गोबां गेदेर सुबुंफोरखौबो जोङो खुलुमनानै बिसोरनिफ्राय बोर लायोबा बिसोरनि निफ्राय गोबां गियान लायो आरो बिनि उनावहाय जोङो बैसागुनि नै खालारनिफ्रायहाय बैसागु मोसानो ओंखारो आरो बैसागु मोसानो ओंखारनायाव जोङो खाम सि फुं सेरजा जथा जाबस्रिं बेफोरखौहाय लानानै ओंखारनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा गाननाय जोमनायाव होनो थाङोब्लाथ' जोंहा ओ दख'ना थावसि फास्रा गस्ला ब्लाउसखौ जा बेनिफ्राय ओ आर'नाइ बिब्दिनो गामसा बेफोरबायदि ओ गाननानै जोङो बैसागु मोसानो ओंखारनाय जायो आरो
औ औ औ नोंथाङा औ नोंथाङा बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै एसे मोजाङै फोरमायनानै होबाय नोंथांनिफ्राय खोनानो मोननानै गोजोननाय मोनदों जोङो बैसागु फोरबोखौ बेफोरबायदिनो फालियो नोंथाङा जे जा बुंदोंमोन मोनसे खुगा मेथाइ ना लाव जा फान्थाव जाना बे ओ मेथनि जोंहा बे मेथाइनि ओंथियानो जाहैबाय जोंहा जेब्लाबो माने बैसागो मोसौ बैसागु आरो ना जोंनि बैसागुआ मोनसे जोंनि ओ गोदान बोसोर गोग्लैयो नालाय बेनि बेखायनो जाहाथे जोंनि गोदान बोसोरनिफ्राय जोंनि जि मोसौ बे मोसौआ जोंनिया बोसोरफ्रोमबो माने मोजाङै मोजां जाहाथे जेबो बेमारा आजार जायाबा बेफोरबायदिनो जोंनि मोसौआ बारायलांबाय थायोना बेफोरबायदि साननानै जोङो बे मेथाइखौ रोजाबनाय जायो नङा होमबा। ओ बिदिनो जोङो बेनिफ्राय जि मोसौनो जि जोङो फोथा फोनो ना बे फोथाखौ ओ फोथा फोननायनि जोंहा ओंथियानो ओ बेनो नोंथाङा बुंलांखाबाय ओ जोङो ओ मा होनो जाहाथे जेबो जिब जुनार मोसा मुफुर बेफोरबायदि जुनारा जादों जोंनि मोसौखौ ना जेबो खहा खालामनो हाया। बेफोरबायदि हिसाबै जोङो बे फथाखौ फोननाय जायो आरोना। बेयो जोंनि मोनसे ओ मानिबोनाय मोनसे नेमखान्थि आरो बेयो जोंनि ना। बैसागु ओ फोरबोखौ जोङो गोदो समनिफ्रायनो जोङो जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो बे बैसागुखौ रंजाबोबाय दङ आरो नङा होमबा?
औ नंगौ।
दा बे ओ गोदो समनिफ्रायबो जोङो दा समसिमहालागै जोङो बे रंजालि फोरबोखौ फालिबाय दङ ना। बेयो जोंनि मोनसे ओ बर'नि एंगार हायै मोनसे फोरबो नङा होनोमबा नों ओ जोङो जोङो मिथिंगा जोंनि मिथिंगाखौ जोङो जे बर' साफ्रोम बर' सुबुङानो ओ मिथिंगाखौ ओ मोजां मोनग्राखायनो ना मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा बा मिथिंगाजों गोरोबनानै थाग्रा बे हिसाबै जोङो बैसागु फोरबोखौ जोङो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरो नङा होमबा। ओ बेनिफ्राय दे नोंथाङा बुंदों दानिया से खालाराव जोङो बैसागुनि जेब्ला से खालार जागोन अब्ला जोङो ओ न'खराव जोङो ओ मा होनो आलारि बाथि लगायनानै ना। ओ जोङो सिजौ गुदियाव जोङो बाथौनि जेवरा दुंनानै जोङो बेफोरबायदिनो बावथाय होयो बेनिफ्राय जोङो गावनि बिमा बिफाखौ जों खुलुमो ओ बेनिफ्राय बेफोरबायदि दिनो गेदेरा उन्दैखौ खुलुम गेदेरा उन्दैनो बोर सारस्रिनाय ओ आरो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय बेफोरबायदिनो जोंनि माखासे फोरबोआ जोंनिया बेयो जानानै थाङो नङा होमबा? बेनि उननिफ्रायसो जोंनिया गुबै रंजानाया फैयो नङा होमबा? ओ जोङो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो गासैबो गाजा गोमजायै रंजायो खाम सि फुं सेरजा ज' जथा लानानै नङा होमबा। ओ बेफोरबायदिनो जोंनि खाम सिफुं ग्रोम ग्रोम ना सेरजा जथानि रिंनायजों जोंनि बर' गामिया थाब जोबोरैनो ओ रिंखाङो बा गोमखाङो नङा होमबा ओ बिदिनो जोंनि बैसागु बोथोर जोबोर ओ मोजाङैनो मानो समायफ्लेसो गारो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो बे रंजालि बैसागु साफ्रोमबो सुबुङानो बेखौ गाजा गोमजायै मोसायो रंजायोना। बेफोरबायदिनो जोङो बैसागु बिदायनि समावबो जों बेफोरबायदिनो दा बैसागुनि जोब था खालार बा जोङो बिदिनो मा होनो बैसागु रंजालि फोरबोखो जोङो गाजा गोमजा यै रंजा बाजा खेला गेलेनानै बायदिसिना खालामनानै जोङो बैसागु रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो बिदाय हरो
औ नंगौ
औ, बेनिफ्राय ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबाफोर बेफोरबायदि बैसागु रंजालि बैसागुनि खेला गेलेनाय माबाफोर जायोना?
औ जायो नोंथां जोंहा बैसागुनि ओ जोबथा खालारावहाय जोंहा बैसागु बिदायनि मोनसे फांसन खुङो आरो गामियावहाय बेवहाय जोंहा गोबां रोखोमनि खेला जेरै खारनाय बारनाय काबादि बेफोरबायदिनो गोबां खेलाबो होयो आरो गोबां ओ मोस थानाय बादायलानाय खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय ओ सल' खननाय बादायलायनाय बेब फोरनि बेफोरबायदिनो गोबां होयो आरो बेनि फ्राय जोंहा ओ सल' मेथाइ खनगिरिबो लेंहरनाय ज जायो आरो जोंनि बे गामियावहाय औ
अ नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांजों बैसागु आयदानि सोमोन्दै सारायनोमोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सि
औ नोंथांनिसिमबो औ नोंथां ओ नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ औ दे बिदिब्ला